हेलौ औ औ नोंथां दे बुं दे। औ मोजां।
अ मा खालामगासिनो? मा खालामगासिनो नोंथाङा? अ
दं ओरैनो दङ।
दे दे आंबो ओरैनो दं नै।
औ
आच्छा नोंथां आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो साननानै दंमोन।
औ दे सोंलाय।
नोंथाङाथ' सासे गामिनि मानसि।
औ
नोंथाङा गामिनि मानसि जानानै ओ सोहोरावबो थाखां खाबाय। दा नोंथाङा सोहोरनि आबहावाखौ साबसिन मोनो ना गामिनि आबहावाखौ साबसिन मोनो?
नै नोंथां दायो बेखौ बुंनांगौबाथो जोङो ओ एसे जों गामिनि थागिबि हिसाबै
औ
जों बांसिनथ' ओरैनो गामियाव थाबोबाय नालाय बांसिननो जों गामिनि आबहावाखौ मोजां मोनो। आरो फारसेथिं नायनो थाङोबा सोहो रावबो इसिबां गाज्रि नङा ओरैनोबा नायनो थाङोबा।
औ
औ जेब्ला जों माने गामियाव थायोबा गामिनि बारहावाया एसे मोजां जायो। जानाय लोंनाय सुबिदाफ्रा एसे मोजां जायो एनिफ्राय जेब्ला जों टाउनाव थाहैयो टाउनाव थाङोबा टाउननि बारहावाखौ जों एसे गुबुंलेखौ नुनो मोनो आरो
औ
निफ्राय गामियाव जों माखासे माबाफोरखौ जेनेबा नांगौ सुबिदाफोरा एसे खम जायो जेरैबायदि हस्पिटाल बायदिफोरा एसे खम जायो आरो दखानफोरा
औ
उम ओमफ्राय नोगोराव थायोबाथाय आरो बे नोगोराव हस्पिटालफोरा गोबां दं नालाय
औ
बेफोर माने बेराम आजार जायोबाबो नोगोराव ए थाबनो माने फाहामथाय लानो हायो आरो
औ
बेनिफ्राय गामियावबा एसे गोजान जायो नालाय लामाफ्राबो गाज्रि जायो
औ
नो आरो ओमफ्राय नोंथाङालाय माबायदि सानो
आंनाबो नोंथांनि बायदिनो माने आंबो गामिनि सासे थागिबि नालाय आंबो बांसिनै आंनिया बांसिनै गामिखौ मोजां मोनो होननानै बुंनांगोन आरो मानोना गामियावहाय बिफां लाइफां बिफां लाइ फांजों बुंफबनाय आरो ओरैजाय टाउनाव जाबाय सोहोराव ओ बिफां लाइफाङाबो आथिखालाव दानस्रांजाबाय दा बिफां लाइ फां गैयिनि थाखाय अक्सिजेननि खम जायो जायनि थाखाय आथिखालावहाय बांस सिनै मानसिफोरखौ हार्ट एटेक जानायखौ नुनो मोनो ना बांसिन निउसफ्राव ससियेल मि डियायाव बांसिन हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमानाय बेबायदि निउसफोरखौ मोनो आरो दा बेफोरनि जाहोना जाब जाबाय पलुसन
औ
नाय आबहावा गेब्रेंनायनि थाखाय ओ जाय जायनि गुबै माबायानो जादों रिजोनानो जादों बिफां लाइफां दानस्रांनाय गारि मथरनि उखुन्दै औ आरो कलकारखानाफोरनिफ्राय गबोनाय बे बदिस सिना लेथ्रा ओ उखुन्दैफोर आरो दैफोर गाज्रि दैफोर बेफोरनि थाखाय बांसिन माने सोहोराव आबहावाया गेब्रेंसिनदों आरो दा जोंहा गामिखौ नोजोर बोहोर बा नुनो मोनो गामियाव माने एसेबां माने जेरैहाय टाउनाव बेबायदि गारिफोरनि होंगो दोंगो बेबायदि गामियावहाय एसेब्लाबो खमआरो माने एसेबाबो गोजोनखौ नुहुरो खिन्थु बैफोर नोंथाङा जे बुंदों हस्पिटालनि बाथ्रा आरो ओ माहोनो गारि मथरनि बाथ्रा माने बेफोरो गामियाव एसे खम आरो दा बेफोरनि जि जेंना अब्लाबो माने बैफोरबादि प्रब्लेमफोरखौ नायोब्ला ओ गामिखौनो साबसिन होननानै बुंनांगोन आरो आरो गामियाव मा होनो औ
गामिखौ साबसिन होनो हायो मानो मानो होनोबा जों माने गामियाव जों बांसिन जाग्रा बेसादफोरखौ माने मोजाङै मोनजायो आरो जेरै जों नआवनो जों आबादारि हिसाबै माने नआवनो मैगं थाइगं गायनाय माइ आबाद खालामनानै नै से माइजोंनो जोंङो माइरं दिहुनना जानाय बायदिसिना आरो जेरै मैगं थाइगंफोराबो माने नोगोराव बा टाउनाव बांसिनानो मालाय बै रासायनिक माबा बै मुलिफोरा बेफ्रा बांसिन बाहायजायो। बेनिफ्राय आरो गामियावबाथाय माने बेफोराव अलप नेचारेलाव मोनजायो आरो जोंङो
औ बेनो माने गामियाव गावसोरनो आबाद मावनाय जाहैबाय नालाय आरो सोर ओ सोहोराव जाहैबाय गो माने गुबुनारिफोरनि आबाद मावनायखौसो बायस'नानै फानफैनाय बेफोरबायदिखौ बांसिन नु नो जेरावहाय बिसोरो बै रासा ओ रासायनारि हासारफोरखौ बांसिन बाहायनानै मानि फाननो थाखायनो आबादखौ खालामखायो जायनि थाखाय जोंनि देहायाव गोबां जेंनाखौ जेंनाफोर सोमजियो। बायदिसिना बेमार आजार जायो। बेफोरबायदि आरो
औ बे माने बिसोरो माबा नालाय ओ मुलाम मानि थाखाय बानायो नालाय देहाखौ नायहर नाय जाया बिदियाव दा बिफोरखौ नाय थाङोबा जों माने गामियानो साबसिन आरो। जानाय लोंनाय निफ्राय लानानै थानाय जानाय माने जों थानायावबोथ' सोहोराव जिबायदि होंगो दोङो गामियाव बेबायदि होंगो दोंगो नङा। मोजां सिरि गोजोन थासारि। बेबायदि आरो
बेफोरनो आरो नाथाय जोंनि सुबुंफ्रा गामिखौ मोजां मोनो होननानैबो गामियाव थाबाय थानो हाया थाबाय थानो हायैनि ओ जाहोनानो जाबाय मानोना आथिखालाव सोलोंथाइया बांनाय लोगो लोगो मा होनो गामि ओनसोलाव बांद्राय बेै ओ मा होनो सोर सोरखारि फसंथानफोर सुबिदा गैयिनि थाखाय बायदिसिना मावख' अफिस सुबिदा गैयिनि थाखाय बिसोरो माने सोहोराव थाहैनो गोनां जायो। गावसिनि सुबिदानि थाखाय आरो औ। गो गामि ओनसोलफ्रा गोजान गोजा गोजानबो जायो नालाय थांलाय फैलाय हान्थिनायाव जेंना नुजाथियो। दा बेनि थाखायनो सोहोराव थाहैनो गोनां जायो। सोहोराव थाहैनानै गावसिनि आंखालखौ सुफुंनो गोनां जायो बायदिसिना अफिस दिउटि खालामो बेबायदि बिदिनो आरो माखासे एंगारहायिनि एंगारहायै जाहोननि थाखाय माने बिसोरो ओ गामिया ओनसोलखौ मोजां मोनोब्लाबो सोहोराव थाहैनो गोनां जायो आरो।
औ बिदिनो माने जोंनि गामियाव बो बेफोरो माबाफोरा थाया नालाय सुबिदाफोरा बांसिन थाया नालाय जेरैहाय जोंनि बे इस्कुलफोरानो गामिनि जेनेबा उन्दै उन्दै सिक स्कुलफोरा थायो गोदि फरायसालि फोरा थायो
औ
फरायसालिसिमल बांसिन थानायखौ नुयो। कलेज इउनिभारसिट बिदि थांनांगौबा जों बांसिन माने नोगोराव नोगोर मोखां जानो गोनां जा जायो आरो। औ दा बिदिनो नोगोराव थाहैयोबाबो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा फार्स्ट थाहै जेनबा गोबां जेंनानि मो गा मोगि जानांगौ जायो।
औ
जेरैहाय जोङो माने फार्स्ट थाहै जेनबा जोङो नोगोरनि जानाय लोंनायखौ मोनथिया माबायदि जायो जेरै बे नोगोरनि फास फुट बेफोरखौ जों जाहैला बायनानै
उम
सोरनबा उदि गाज्रि जानाय सोरनाबा गे-गेस टिक जानाय
औ
बेफोरबायदि जायो आरो बांसिनानो माने नोगोराव फार्स्ट थाहै जेनबा लोमजाहैनाय खिसावहैनाय बेफोरबाय बिदि जायो आरो
बेनो दा बिनिखायनो नोगोराव थाग्रा सुबुंफ्राबो एसे देहाखौ नायनानै सांग्रांथिखौ लाखिनो रोंनांगोन आरो देहानि सायाव मानोना सोहोरावहाय ओ गोबां रेस स्टुरेन्टफोर आरो हटेलफोर मोजां मोजां दङब्लाबो बैफोरावथ' गोबां फास फुट गोबां मा होनो ओंखाम जायोब्लाबो बायदिसिना ओंख्रिफोरावहाय मस्ला मस्लि होनानै संनाय जायोना दा बेफोर जोंनि देहाखौ बिराद खहा खालामो आरो
औ जों गामियाव माने बे फोरबायदि मस्ला मस्लिखौ बे पेकेटाव थानाय बायदिसिना मस्लाफोरखौ जों माने गामियाव जानाय जाया नालाय बेनिफ्राय नोगोराव था थांना बेफोरखौ जानाय जायो जों गामियाव जायोबाबो मस्ला मस्लि हिसाबै जों जायो बे गलमरिस बानलु सामब्राम गुफुर गंगार दुन्दिया बेफोरखौसो जों बांसिन सिन जायो। फ्राय नोगोराव थांनाय लोगो लोगो बेफोरखौ जों मोननो थाङा।
औ।
दियाव माने जोंना जानाय लोंनाया डाइरेक्टलि सिलाय होयो नोगोराव थाहैनाय लोगो लोगो आरो डायरेक्टलि सोलायहैयोबा माने मानसिनि देहाया बेवहाय माने मिलायनो एसे खस्थ' जायो आरो। बे खस्थ' जानायनि जाहोनाव बांसिन मानसि बेराम आजार मोगा मोगि जानांगौ जायो।
औ बेनिखायनो बिसोरबो बेनिखायनो बिसोरबो माने बेफोखौ मिथिखानानै जेनेबाथ' जाग्राफाथ' मिथिखायोना मा जागोन जायोबा बिसोरथ' आरो बांसिन लेखा फरायनाय सुबुंफोर जायो नोगोराव थानाय फ्रा। दा बेनिखायनो बेफोर बेखौ मिथिखानानै बिसोरो माने देहानि सांग्रांथिनि थाखाय जानायखौ खम खालामनांगोन आरो सोहोराव थाग्रा सुबुंफोरा।
औ।
औ। जेरैहाय आथिखालाव नुनो मोनो औ आथिखालाव नुयोना बांसिनै ओ बे दिलिभार जानायफ्रा मेजेम बारा जानाय अजन बारा जानाय मानोना बिसिनि देहानिफ्राय गोलोम दैयानो हगारनो मोनला नाललाय बै गामियाव थाग्रा दा ओ सुबुंफोरबादि बिसोरो खस्थ' खामानि मावला आरो मा होनो ओ गिलिर खामानि मावनांला बे बेनिखायनो बांसिन बेमार आजारफोराबो जानायखौ नुनो मोनो आरो।
बिदिनो गामियाव थायोबाथाय माने गावनि नखरनि खामानि जों लोगोसे गामिनि बांसिन रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायाव जोंनि देहानिफ्राय बांसिन गोलोमदै गगारो नालाय। आबाद मावनायफोरावबोथ' माने जोंनि बिराद गोलोमदै गगारो। बिदियाव माने जोंनि देहाफो रा एसे स्ट्रं थायो। आरो गामियाव थानाय मानसिफ्रा बांसिनानो गेलेनाय मानाय बेफोरबायदियावबो माबाना थायो नालाय नोगोराव थांनाय लोगो लोगो बे रो लांदां फोथारा गैया जायो नालाय बेफोर सुबिदा गैया जायो। बेजों लोगोसेनो बेबाय दि जालाङो आरो।
औ। अब्ला नोंथां नों नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। दा गामि ओनसोलनि बागैबो जों सावरायबाय नोगोरनि ओनसोलनि बागैबो जों सावरायबाय। दा माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जाना ङो मा मा जाहोनाव माबायदि थासारिया मोजां बेफोरनि बागै जों सावरायनानै साबसिनै मिथिबाय आरो। दा मोजां मोनदों सावरायनानै।
आंबो मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ दे औ दे होमबा नोंथां।